जादोंना हेल' औ औ औ। अ अ दा नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायलायनो होना फैदों।
औ सावराय जागोन नोंथां सावरायजागोन।
नोंथां नेट प्रब्लेम नोंथां। सोंफिनलाय नोंथां।
औ जोंनि जा समाज दानाय एबा संसार जानायाव माबायदिहाय जोङो ओ रां खान्थि आरजिनो हायो औ औ।
जोङो उम समाज खोनादों नोंथां। जोंनि रायजो जानाय बा संसार औ जोङो जोंनि रायजो जानाय बा संसार जानायाव जोङो गोबां रांखान्थि आरजिन ने माने आरजिनायनि आरजिनायनि। थाखाय साननो गोनां जानानै फैयो माने
औ औ
जों माने संसार जानायजों लोगोसे रांखान्थिया सुबुं- आथिखालाव रांखान्थि आरजिनाया सुबुं- नि जिउआव गोबां माने गोबां माने थांना थानायनि राहा जायखौ जोङो सानफ्रोमबो गोनांथि जायो बेनो जाहैबाय रांखान्थि आरजिनाय नोंथां रांखान थि गैयाबा आथिखालाव रांखावरि रांखान्थिफोराव माने आरजिनायाव मोजां नोंआबा आथिखाल जुगाव माने
औ
सुबुङा माने थांनानै- थानो जोबोद गोब्राब दा दानि जुगाव नोंथां बेनिखायनो रांखान्थिया रांखान्थि आरो - थिनाया माने जोंनि थाखाय जोबोद माने गोनांथार जों सुबुं माहारिनि थाखाय साफ्रोमनिबो
गोनांथार औ औ
फ्रोमबो साफ्रोमबो सुबुङा रांखान्थि आरजि आरजिनो नांगौ नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो संसार जानायाव बायदिसिना मैगं थाइगं बायनानै बायदिसिना सानफ्रोमबो मैगं थाइगं बायनो थाखाय बायदिसिना मा मुवा बेसाद बायनो थाखाय जों सामफ्रामबो रांनि गोनांथि जायो नोंथां बेफोरबादिनो जोङो बेफोरबादिनो जोङो हिनजाव माहारियानो जा हौवा माहारियानो जा साफ्रोमबो माने रांखान्थि आरजिनायाव साफ्रोमबो माने सिमा गैया नोंथां। बेफोरबादिनो हिन्जाव माहारियाबो जेरै बायदिसिना दखान दखान बाहायनानै बेफोरबो रां आरजिनो हायो बेफो‌ रबादिनो हौवा माहारिया हौवा माहारिनि बेलायावबो गोबां खामानि मावनानै सा ख्रि बाख्रि मावनानै जों गोबां रां आरजिनानै जों जेरै नखर संसार जेरै जानानै थायो नोंथां बेफोरबादिनो हिनजावफोराबो गावगाय गावारि माने आथिङाव गसंनो थाखाय गावसोरनिबो जिउआव नांगौ जानो था खाय रांखान्थि आरजियो बयहाबो सुबुं माहारिया रांखान्थि आरजिनायाव मोनथाय दं नोंथां। जेरै जोङो जेरै जोंओ मेगं जेरै हिनजाव माहारियाबो मैगं थाइगं बेपार खामनानै मैगंफोरखौ बाजारफोराव लांथिंनानै फाननानै बे फोरबादिनो रां आरजियो। जेरै जि गला बायदिसिना गला होनानै बेफोरबादिनो गावारि बि सि बेला बिजनेस दखान बाय-बायदिसिना ब हायनानैै मेकाप दखान बायदिसिना मेकापनि बेफोरबादि बाहायनानै माने सिख्लाफोरानो जा माने सेंग्राफोरानो जा बे फोरबादियैबो गोबां रां आर जिनो हायो आथिखालनि मुगायाव नोंथां। माने गोबां गोबां बेफोरबायदिनो गावारि रांखान्थियाव दावगानो बेफोरबादिनो मोनसे फिसा द खान होनानैनो जेरै बेफोरबादिनो देरलाङो नोंथां बेफोरबादिनो रांखान्थि आर जिनायाबो बेफोरबादिनो बुजानि सायाव बुजा सुबुंनि जिउआव जायो नोंथां। मानोना
जायो जायो जायो जायो।
थाइ-थाइसे थाइनैनिफ्रायनो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आथिखालनि मुगायाव।
हायो।
दोनथुमनाय राहायैबो जों रांखान्थिखौ आरजिनो हायो। जेरै जोङो मेगं थाइगं फाननानै मोननाय बायदिसिना खामानि मावनानै मोननाय रां फोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे बुथुमनानै जोङो बेखौ मोजां मोजां खामानियाव बाहायनानै बेफोरबादिनो थाइसेनिफ्राय थाइनै इदि जोङो गोबां माने रांखावरियाव आरजिनानै दिनै जों सा फ्रोमबो सुबुङा जौगानायखौ मोननो हादों आरो नोंथां। नुनो मोननाय जायो बेफोरबादिनो नोंथांमोनाबो बेफोरबादिनो रांखान्थि आरजिनायाव मायबाफोर बेले-बेजे नोंथांमोना नुनो मोनो नामा नोंथांमोन? थाब्रोन
थारैनो जों औ -औ थारैनो जोंनि ओनसोल एबा जोंनि रायजोआव जों गोबां रोखोमनि गोबां बिथिंनि जोङो रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो ओ संसार जानायावथ रां खान्थिनि गोबां गोनांथि जानानै फैयो। संसार जानाय एबा रां आरजि औ रायजो जानायाव दा बेवहाय जोंहा गोबां बि बिबांनि सोरबाया गुबुन-गुबुन ओ बिथिंजों जोंहा गुबुन-गुबुन खामानि मावनानै जों रांखान्थिनि बेलायाव रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जों नुनो मोनो ओ सोरबाया साख्रि मावनानै जाफुंसार जालांदों। रांखावरि आरजिदों। सोरबा थिग बेबायदिनो सोरबा सोरबाया फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो बेफार फालांगि जायखौ बिजनेस होननानै बुङो जोङो। औ बिजनेसनि लामायाव थांदों सोरबाया खामानि मावनानै जादों हाजिरा खामला मावनानै सोरबाया जादों दखान फालांगि सोरबाया जादों जेरैहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनानै रां खान्थि आरजिदों सोरबाया बायदि रोखोमनि जि जोमनि दखान गला होनानै आरजिदों। रां आरजिदों सोरबाया बाजाराव मैगं थाइगं गो गोथां मैगं थाइगंनि गला होनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव। थिग बेबादिनो बायदि रोखोम बायदि राहा राहा लानानै राहा खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो रां आरजिनायाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बे रोखोमैनो जोंहा, जोंनि जों नुनो मोनो जोंहा जोंनि बर' हारिनि आइजोफोराबो मैगं थाइगं फाननाय एबा जा गावनि आखाइजोंनो दानाय- लुनाय जा जि जोम दख'ना थावसि बायदि बायदि आर'नाइ फालि जोमग्रा बायदि बायदिफोरखौ ओ फाननानै हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां बिबांनि रांखान्थिनि बेलायाव रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनो थिग बेबादिनो ओ ओ जेरैहाय जों नुनो मोनो। ओ बिथांमोनखौ गावसोर गुरनानै हमनानै मोननाय जा ना मोननाय बै नाफोरखौ बिथांमोना ओ हाथाय एबा सक बाजाराव जनानै फाननानै रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो। दा रां आरान्जिनायनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला नुबावो गोबां आबाद मावनानै बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानै ओ फिथाइफोरखौ फाननानै जों ओ रांखान्थिआरजिनाय नुनो मोनो जेरैहाय बिदिन्थि महरै जोंहा बैग्रि आबादनि आबाद मावनानै जोंहा बैग्रि बैग्रिनि बिफांनिफ्राय जा फिथाइ फसल मोनो जाय फसलखौ जों फाननानै ओ गोबां बिबांनि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो दा जेरैहाय जों जोंहा रांखान्थिनि बिथिंङावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि ओ रां आरजिनाय नुनो मोनो सोरबाया दारिमिन फसंथानाव मेसिन बायदि बायदि रोखोमनि मेसिन बाहायनानै ओ दारिमिन फोराव दारिमिन सामलायनानै बिथांमोनखौ ओ जोङो रां आरजि रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो रां आरजिनायनि बिथिाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमैनि नुनो मोनो जेरैहाय सोरबाया रोजाबना मोसानानै फावथाय फाव दिन्थिनानै रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ-औ नोंथां दानि जुगावथ' ओम दानि जुगावथ' गोबां माने सावथुन बायदिसिना ओम।
औ-औ नंगौ बायदि रोखोमै नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो सोरबाया सावगारि आखिदों सोरबाया फावथाय खिथिदों बायदि बायदि रोखोमै माने आथिखालनि जुगाव ओ-जोङो ओ-खामानिनि आंखाल गैया रां। थिया थिनाय बेलायाव नायनो। बुंनो थाङोब्ला ओ-जोंहा जोंहा खामानिनि आंखाल गैया जि मावनानैबाबो जोंहा ओ- रांखान्थि आरजिनो हायो होननानै आं सानो। दा आ- रां आरजिनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा। आथिखालनि मुगायाथ' गोनोखो मुगा नङा होम बा थिग बेबादिनो जोंहा। ओ-गोनोखो मुगायाव गोबां दाजेमफोर ओंखारबाय जेरैहाय जानबुं कम्पिउटार बायदि-बायदि ओंखारबाय। दा जोंहा जाम्बुनि बेलायावनो दं मुं थाङोबा जानबुंआव जोंहा बायदि रोखोमनि। भिदिअ' एबा बायदि रोखोमनि सावमु दिन्थिहोनानै एबा जायदि रोखोमनि फावथाय होनानै जोंहा बायदि रोखोमै राङ आरजिनो हायो जेरैहाय इउटुबाव बायदि रोखोमनि सावगारि एबा भिडिअ'सफोर होनानै जोंहा बायदि रोखोमै बायदि। बिबांनि गोबां बिबांनि रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा। औ-औ-औ- फेसबुक इन-ओ- इन्सटाग्राम बायदि बायदिफोरावबो जोंहा बायदि सावमु बायदि फावथाय गावनि गावनि। जा रोंगौथिखौ देखायनानै ओ- जोंहा अ अ। औ-औ रोंगौथिखौ देखायनानै ओ-जोंहा रां आरजिनो हानाय खाबुआबो जोंहा नुनो मोनो आथिखालनि जुगाव थिग बेबादिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां। बिबांनि। रां आरजिनो हायो होननानै आं। सानो औ थिग बेबादिनो जोंनि थांना थानायनि बेलायाव जोंहा गोबां बिबाङै जों रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो दा बे बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा ओम रां आरजि। नि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा हान्था मेला खालामनायनि बिथिङाव बुङोब्ला। जोङो नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव ओ गोबां बिबांनि ओ गारि हान्थामेला
औ नोंथां औ नंगौ नों थां नंगौ।
जोंहा ओरैबायदि खाबुफोर मोनदों जेरै टाउन सोहोराव बायदि रोखोमनि जेरैहाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा रेपिड' उबेर बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा एप्सफोर खुलिनानै जोङो ओ हान्था मेला खालामनायनि राह जा राहा औ जा राहा हान्थामेलानि खालामनायनि बेवहाय हान्थामेला खालामहोनानै बिथांमोनखौ बायदि रोखोमनि बायदि बिबांनि जोङो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो ओ ओम थिग बेबादिनो जोंहा आरोबाव नायनो थां ब्लावब्ला रांखान थि आरजिनायनि सायाव एबा बेलगायाव बुङोब्ला जोंहा नुबावो। बायदि रोखोमनि जायगा बाजार टाउन सोहोराव जोङो बायदि रोखोमनि हटेल जाग्रा जामुं बायदिफोर होनानै जोङो रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो खायसे खायसेखौ जेरैहाय जोंनि बिदिन थि महरै ओ गुवाहाटि नोगोरमानि जेरैहाय बाजै हटेल बायदि बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर हटेलफोराव ओ हटेल होनानै बिथांमोना गोबां बिबांनि रां आरजिनाय खौ जों नुनो मोनो। बेफोरबो मोनसे गेदेर गेदेर औ जेरैहाय नांगौ बायदि जों जामुं मोनो बेवहाय नांगौ बायदिवै जामुं बायनानै जों जानो हायो थिग बेबायादिनो बिथांमोना बेबादि फालांगि खालामनानै बेफार फालांगि खालामनानै बायदि बिबांनि रां आरजिनाय गावनि नांगौखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोन बोगासिनो दङ आथिखालनि जुगाव औ औ। औ थिग बेबादिनो गोबां रोखोमनि दखान जेरैहाय आथिखालनि गोनोखो मुगानि जेरै मबाइल कम्पिउटार लेपटप बायदि रोखोमनि नखराव नांगौ जानाय बायदि रोखोमै दाजेमफोरखौ जोङो ओ दाजेमफोरनि दखान एबा गला होनानै एबा बेफार होनानै बेफार फालांगि खालामनानै जोङो ओ रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो दा जोंनि ओनसोलावनो जोङो आबौ आबैमोनखौ नुनो मोनो खायसे खायसे बुरै बुरैफोरखौ जोङो दाला सानथि हनानै खबाय जेखाइ ओ खेरखा बायदिफोरखौ हनानै गावनि आखाइजोंनो बानायना बिथांमोना हाथाय बाजाराव फानहैनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां दिनै आं माने थारैनो माने जोबोद गोजोनथाव नोंथाङा माने जोबोद गोजोनथाव बा थ्रा बुंलांबाय जोबोद बाथ्रा मिथिनो हाबाय सानैनि गेजेराव सावरायलायनानै बिदिनो बिदिनो उनावबो सावरायबाय थागोन। बिदिनो लोगो मोनबावगोन होनना आसा थाबाय। बिथां समाबो जोब
औ औ औ औ नंगौ थारैनो औ औ नोंथां साबायखर।